औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
ना मामलायनायखौ जााससि मोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांसिमबो हामब्लायनाय जासिबाय
आं नोंथाङाव फनाव नायनो होना नोंथांजों दान्दिसे जोङो आबादनि सेरायावसो सावरायनो सानो नोंथाङा सम दङ' ना
औ सावरायजागोन नोंथां
औ आबाद बुङोब्लाथ' गोबां आबाद दङ नङा होमब्ला नोंथां
औ
दा बिदिनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जोङो दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो
अ बुंनो हागोन नोंथां
औ
ओ अब्ला ओ आबाद बुङोबाथ' जोंना गोबां रोखोमनि आबाद मावो नङा होमबा नोथां
औ
औ बिदिनो दैज्लां बोथोर बुङोबा जोंहा गुबैयै माइ आबादखौ मावनाय जायो।
औ
बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ जेरैहाय बानलुआनो जा बा ओ लोगोसेनो जोगोनार बेनिफ्राय ओ पानिलाव बेनिफ्राय ओ लेस्रा बायदिसिना
गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरो जोंनि जायगायाव।
ओ बेबायादिनो ओ नोंथांमोननि जायगायाव मा मा आबाद मावनाय जायो दैज्लांव बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
दा जोंहा दैज्लां बोथोर नङा होनोमबा। बे दैज्लां बोथोर आव जोंहा गोबां सुबुङानो माइ माइ आबाद मावनाय जायो। औ औ बेनि उनाव जोङो माइखौ बोरैहाय गायो होनोब्लाथाय जोङो माइ गायनो थाखाय जोंङो खोथिया फोनोनांगोन। थाखौ जोंङो ओ फुराना माइखौ जों माइग्लिमहरै दोननांगोन आरो खायफा खायफा बायनानै लाबोयो। औ बिनो नावहाय बे माइज्लिखौ जोंङो फाथोनि बस थोयाव सोनानै जोंङो बे अ दैखर ओ फुख्रि ए बा दंग' फोराव जोंङो सोमनानै दोननांगोन। हरनै बा हर थामसो बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ थिखांनानै ओ हा फोराव दोननांगोन आरो लामनानै दिनो बिनि उनाव जोंङो थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइजों जोंङो खोमना दोननांगौ आरो ओ बिनि उनाव हाय जेब्ला बेयो गाजा बेरबोहांगोन औ बेनि उनावहाय ओ जेब्ला बियो गाजा बेरबोहांगोन अब्ला जों बे ओ दुब्लियाव ओ लांनानै दुब्लि खौ मोजांङै हालेवनानै जोंङो बेखौ फोनाय जायो आरो, बेनि उनावहाय ओम बेखौ फोखांनानै जेब्ला बे खोथाया लासै लासै रज'बोगोन जौबो गोन अब्ला जोंङो बेखौ हानाय जाब्लाथाय फुनानै जोंङो ओ दुब्लियाव मो जांङै ओ मो दुब्लिखौ मोजांङै हालेवनानै मोनहोनानै जोंङो गायनाय जायो आरो नोंथां। औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव दा थिब टरजों हेवो ना मोसौजों बांसिन हेवनायखौ नोंथांङा नुनो मोन बोदों?
ओ जोंनि ओनसोलावथ ओ गाहायै दानिया ट्रेक्टरजोंनो मावनायखौ नुनो मोनो जोंङो।
अ
ओ बेनिफ्राय गोबांङानो ओ मोसौजोंबो हालेवनाय नुयो नाथाय खम जाबाय आरो गोबांङानो। दा नोंथांमोननि जायगायावलाय माजों बांसिनै मावनाय नुङो?
जोंनि ओनसोलावबो दा बियो ट्रेक्टरजोंनो बांसिननि एवनायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों आरो आथिखालाव, ओ दाथ ओ नखर नखर नो गासैनावबो आथिखाल ओ मोसौ गैला गैजोला नालाय बेनिखायनो टेक टरजों बांसिन एवो आरो औ। ओ नोंथाङा दा माइफोरनि मुंफोरखौ एसे मुंख'नो हागोनना
औ।